औ औ खोनाबायना नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना हेल'
औ खोनाबायना नोंथाङा
औ नोंथां खोना औ खोनादों नोंथां औ दा आङो नों उम औ आं दायो नोंथांनो बेखौनो सावरायनो थाखाय हरदोंमोन जि जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैहाय आरोना सावरायनो थाखाय आरो दा नोंथाङाथ' मिथिखायोना जानाय लोंनाय होनबा जुनि जेनेबा ओ गोथा थां गोथां जेनेबा बै फिथाइ सामथाइनि अनगायैबो जोंना ओंख्रिफोरखौबो मो नो आरो ओरैनो फिथाइ सामथखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो माने जोंनि बारि बागानावनो थानाय आरो ना जेरैहाय थाइजौ खान्थाल बेफोरबाय दि जोङो जानायखौ नुनो मोनो जेरै दैज्लां बोथोराव दा सोलिबाय थानाय ओ फिथाइफोर ओ जेरैहाय खान्थाल फि थाइ थाइजौ फिथाइ ओ बेफोरखौथ' जों जोंनि माबायावनो ओ बा दि बागानावनो मोनो नालाय नोंथां माने बेओ खौहायथ' जोङो खान्थाल फिथाइखौ बिदियै जानाय जायो नोंथांनि जों माबायदि जायो आं बेखौ मिथिया जोंनाजों माने गोथाङै जानाय जायो माखासे खान्थाला माने ओ गो थां जाग्रा माने बैएसे बेगर थायोना ओ मा जा थाङो ना मादा जाग्रा खानथाल बे गर माने बियो सबा गिदद गिदिर जायो आरो ना औ बिसबा औ औ ओमफ्रायहायो जेब्ला बे माबा मा होनो गोमोनै जायो बियो माने फिसा फिसा बिदि रोखोमनि जायो आरोना नाथाय
औ
जानो अबेबा ओ गोदै थागोन अबेबा गोदै नङैफोरबो बिदिबो थायो आरोना खिन्थु माने जानो थाखाय थिगानो आरोना आरो थाइजौखौ होनोबाथ' जोङो बेखौहाय बयबो मोजां मो नो जेरै जोंनि हादरारि मा होनो फिथाइ नि गेजेराव थाइजौखौ मोननो हायो जोङो दा थाइजौखौबो जोङो जायो माने दैज्लां बोथोराव दाथ' थाइजौ जानायनि दिन नोंथां आरो थाइजौखौथ' जोङो फोमोननानैबो जायो आरो बिफाङाव मोनहोनानैबो जायो आरो खानानैहाय बिदिनो माबायावहाय जिगाबफोरावहाय दोननानै फोमोननानैबो जायो आरोना बेनि अनगा जोङो थाइजौफोरखौ आसार बानायनानैबो दा बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो माने माखासेया माने जानो थाखाय न'आव जानो थाखाय बाहायो नाथाय माखासेया माने बिजनेसनि थाखाय माने आसार फोर बानायनानैहाय जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेनि अन औ नोंथां
जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों दिनै ओ थाइजौनि अनगायैबो जों खान्थाल मोनो जाम मोनो नङा होमबा जाय गला जाम बेफोर रखम फिथाइखौ जोंनि बारि बागानाव नुनो मोनो लोगोसे जोंनिया दा रैमालि एभलेबोल मोनगोन आनारस दङ नङा होमबा जायखौ जोङो जोंनि गायनानै जों बेखौ मोनजायो नों दिनै दायो बिजौखौ गायो नों बियो बोसोरसे नङाबा बोसोरनै उन नोङो बे फिथाइ महर लायो आरो नङा होमबा अब्ला जोङो जोङो जोंनि बारि बागानावनो गोबां जोंनि मिथिंगानिफोर मोननाय जों फिथाइ सामथाइखौ जों जानो हायो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै थाइजौखौ जेनेबा आसार सार बानायनानै जेनेबा जायो आरो फानो नङा होमबा खान्थालाबो गोबां जातनि जेनेबा गोमोन जायो खायसेखौ गोथां जानो हायो खायसे खान्थालखौ नोङो गोथां जानाय नों मोनजाब्ला नोङो गोथाव मोना थिग बिदिनो जोंहानावबो जोङो गोबां खान्थाल जेरै जोबोर मोजां खान्थाल खान्थाल जायोब्ला देहाखौ गुफुं मोनो मानोना गोबां निउट्रिसन थायो आरो खान्थाला ओंख्रिबो जाजायो नङा होमबा बेनि बेगरखौ जों ओंख्रि जायो मैथाफोरजों लोगोसे से जोङो गोबां मैगङावनो आलुफोरावबो सबजिफोरावबो लानानै जों जायो नङा होमबा आरो नों बेखौ एवनानैबो जानो हायो बाथोन आरो एवनानै नोङो गोजाबो जानो हायो बिदिनो जोङो ओ माने जोंनि माने मिथिंगायाव मोननाय गोबां दों दा दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथाइ मोनो जेरै थालिरबो मोनो जों एबोल एबोल दाथ' गोलोम बोथोर थालिरा खम समावनो मोनो आरो दायो माने गरम बोथोराव गोबां फिथाइ सामथाइयानो मोनो आरो मेसें बोथोराव जों खम बिबांनि जों फिथाइ सामथाइ मोनगोन नाथाय दैज्लां बोथोराव गोबां बुंख'हायै जोङो गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो आरो बिदिनो जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों जानो मोजां मोनो जोंनि बर'फोरा गाव गावनि बारि बागानाव जों गायनानै लायो नङा होमबा थालिरखौबो आथिखालाव गोबां मानसिनि न'खरावनो जों नुयो जेरै मानसिया थालिर आथिया थालिर बिदिनो मालभग थालिर जाहाजि नङा होमबा आरो सिनि थालिर बेफोर गोबां रोखोमनि थालिरफोरा जोंनि बारि बागानावनो थायो आरो जोङो बेखौ जोङो फोमोननानै जायो आरो
औ आरो गोथांबो जायोना नोंथां औ
ओंख्रि जाग्रा थालिरबो थायो नङा होमबा नोंथां बेफोर ओंख्रि जाग्रा थालिरा नोंसोरनि साइडआव दङ ना
ओम दङ नोंथां औ दङ माने जोंनाजों बिफां बिफाङाथ' न'आवहाय गैया माने जोङो बाजारफोरनिफ्रायहाय बायनानै लाबोनानै जाफैयो आरोना ओंख्रि जाग्रा गोथां थालिरखौ मा होनोमोनलाय नोंथां थां बेखौ
जोंनिथिं बिदिनो ओंख्रि जाग्रा थालिरखौनो नाम दंमोन मोनसे नाथाय आं बेखौ गोसो
औ जोंनिथिं दाउखा ना माबा होनो थालिर दाउखा ना दाबखा बिदि होनो आरो
औ औ बेखौ जोङो आलुफोरजोंबो बिदिनो मटर बुट होफानानै जों जानो हायो नङा होमबा
ओम नंगौ
गोबां आइरन थायो बेखौ गोबां मानसियानो जानांगौ मानो बेयाव आइरन थायो जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि आ आइरन नांगौ जायो औ। आरो बिदिनो ओ खुमब्राजों हांसोजों बिदिनो सबायजों। ओ साम'जों बिदिनो नारजिजों अमाजों बेफोर रोखोम ओंख ओंख्रिखौबो जों जायो आरो बर'फ्रा नङा होमबा?
बेफोरबो जोंनि फिथाइआवनो गोग्लैयो जेरैनो। खुमब्रायाबो जेरै फिथाइ जा हारिनि ओंख्रि जाग्रा ओं ओंख्रि नङा माबा बिफां नङा होमबा खुमब्रानि फिथाइखौबो जों जायो बेबो जेनेबा फिथाइ थायो फिथाइ थायग्रा हारियानो गोलैयो आरो बेबो लोगोसे। जों मैथा ओंख्रि फोरखौ जोङो स'म माबाजों नाजों जों रुद'नानै जायो। बिदिनो गोबां ओंख्रिखौबो जों जायो आरो आरो नोंथांमोननि साइदावहाय बै माबाखौ बोरैहाय जायो अनला बेखौ बोरैहाय जायोमोनसो मानसोरो
अ जोंनिथिं' अनलाखौ नोंथां बै माबाखौनो खालामनानै जायो जेरै जों जे ओंखाम जायो बेखौहाय जोङो गुन्दै खालामनानै। बेखौहाय जुदि नोंथाङा सबायजों सबायजों नङख सरि बेदरजों जानो गोसोबा माने बेखौ जानो हायो आरोना आरो सबायजों दाउजों बेखौबो जा रो आरो ना। आरो सबायाइनि अनलाजों दाउजों बिदिबो जायो आरोना। अनलाजों दाउजोंखौ जोङो बिदि सङो जाहैबाय मैगौ। गुन्दै खालामनानै माइरंखौ। बिनि उनावहाय जोङो माने नोंथाङा माजों जानो गोसो बेदरजों जानो। बा दाउ बेदरजोंबा जोङो बेखौहाय जेरैहाय सारायाव सारायखौ फुदुंनानै बेवहाय थाव होगोन थाव होनायनि उनाव जोङो बावहाय सामब्राम बानलु होनानै जोङो बेयावहाय मस्ला मस्लि होनानै। बेदरखौ एवनाय जायो आरोना ओमफ्राय एवनानैहाय जोङो बेखौहाय दै होनानै मोजाङै गोदौहोयो आरोना। आधाखौबो मोनो आरोना बेदरखौहाय औ बिनि उनावहाय जोङो आधा मोन। खांनायनि उनावहाय जोङो अनलाखौहाय माने मोनहां मोनहांआव आरोना। आं जोङो अनलाखौहाय जेन' बियो मोजाङैहाय घन' जायो आरो। आरो मोजां जायो जेन'बा बियो अनलाया सिङावहाय गथा गथा जाया बेखौ नोजोर होनानै जों ओ मोजाङैहाय बेखौहाय सारलानानै एबा होयो आरोना एबा लुनानै होयो दैजों लगायग्रोनानैबो होयो सोरबा सोरबा गुन्दैखौ ओमफ्राय। सोरबा सोरबा माने ओरैनोबो सारनानै दैयाव सारनानै होयो आर ना ओमफ्राय बेखौहाय सारनानै माने माबाजोंहाय गारबाजोंहाय एरबाय थानांगौ आरोना नङाबा बियो गथा जालांनो सान्स लोयो आरो ना। बियो मा होनो औ दा बेखौ ओमाय जुदि बियो गो माबायोबा गोदौ जायो गोदौबा औ। औ मोननायनि सिगां माने बेखौहाय माबा होनाय। नोंथां मा होनो खारैबो होनाय जायो बेजोंहाय खाालार जायो आरो बेयो।
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो जोंनि दोरोङारि जानाया गासै जायगायावनो समानफ्राब नङ होमब्ला जोङो। नोंथाङा बुंलांबाय साम' साम'जों जेनेबा सबायाइजों जानफु थिग बिदिनो जोंनि साइदावबो साम'खौ सबायखौ खौ नोङो साफ सफाइखौ नोङो सोमनानै लागोन सानसे सिगांबा दुइ घन्टा थिन घन्टासो सोमनानै दोनगोन थिग बिदिनो जोङो आरो साम'खौबो नोङो साननै सानथाम जोङो सोमनानै दोननानै बेखौ खिगार होजोबनानै जोङो लेथ्राखौ फोजोबो
बेनि उनाव जोङो बेखौ खिथुखौ दानस'ना लागोन आरो खुगाखौ एरख'ना लानानै जोङो जेरै बिनि मोदोमा फैनाय बासाजों फार खालामनानै लायो आरो थिग बिदिनो जोङो सबायखौ मोजां एवनायनि उनाव आरो बिदिनो साम' गोबौ गोबौ एवहाबना लानायनि उनाव जोङो सबायखौ होलानानै जों बेखौ खारै एसे होना लागोन बेनिफ्राय जोङो सबायनि ओंख्रिखौ जोङो जागोन आरो बिदिनो जोङो हाइजेंजों लोगोसे गंगार दुन्दिया होफायोब्ला जोबोर गो थाव जायो आरो जुदि सागं ओंख्रियावहा सबायजों साम'जों संनायाव जेरै गंगार दुन्दिया होफायोब्ला ओंख्रिया जोबोद खहाब गोनां जायो आरो मानोना गंगार दुन्दियाखौ जों गामि न' गामि ओनसोलावथ' जों गोबां मोनखायो गंगार दुन्दिया बेखौ नङा होनबा
औ नंगौ
हाथाय बाजारावबो नोङो मोनखायो मुथि दस थाखा बिदिनो थाइबा बेफोर बायदि राङावनो नोङो हाथायफोराव एभेलेबोल मोनो आरो जोंनि बे हाथायफोराव बिदिनो जोङो होफानानै जायो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो